हेल'! औ दानिया मा टपिकआव मा आयदायाव रायज्लायनो सानदों?
जों दा जोंनि बर'नि जानाय आदारनि सायाव राय्लायनोसै,
औ दे बिदिब्ला आं नोंखौ मोननैसो कुइसन सोंनि, ओ नोंथांङा मा? मा? जानानै मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो जोंनि बर'नि जानाय आदार होनबा, मा होनो? अनला, सबायजों दाउ, ओमफ्राय नारजि अमा बेखौनो आङो बर'नि जाग्रा आदार होनना बुंङोब्ला
नोंथांङाथ' सबायजों दाउ अनलाजों दाउ बिदि
औ औ
दा होनबा नों अनलाजों दाउजोंखौ माबायदि प्रसेसआवहाय संनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ‌ नामा? फोरमायनो हागोन नामा?
मिथिनाया लाय मिथियो देम बा आं फोरमायलांनोसै अनला जों अनला ओंख्रि बानायनो बानायनाय समावथ' गिबियावनो माइरं गुन्दैखौ दसे एसे सम सोमग्रोना दोननाय जायो
माइरंखौ सोमनाय जायो ना
औ माइरंखौ सोमना दोननाय जायो
औ बेसे गोबाव सोमनानै दोना
माइरंखौ बिदिनो
ब्रैजि मिनिट
बिदिनो बिस सो था ओ बिस मिनिट थामजि मिनिट बिदि बिदिनि गेजेरावनो सोमना दोननाय जायो‌
औ।
बिदिनो ओमफाय गायहेन उवालाव देना देनानै गुन्द्रा खालामना लानाय जायो।
गायहेन उवालाव दानि दायो गायहेन उवाल दंबावो ना?
गाहेन उवाल गैबांलाबाबो न'खरफा न'खरफा नुनो मोननाय जायो। गायहेन उवालफोरखौबो। गाहेन उवालथ' जोंहानाव गैया। जोंहानि न' खाथियावनो मादै मोनहानाव दङ बेखौनो बाहायनाय जायो जोंहाबो।
ए।
ओमफ्राय बुंलां एसे अनलाखौ बोरै बानायनाय जायो होनबा।
औ।
औ माइरं देगोरना लानानै देगोरना लाबाय बिनि उनाव
गुन्द्रा खामना लानाय
ओं गुन्द्रा खालामना लानाय जाबाय बेनि उनाव बिदिनो ओंखाम ओ अनला सोमनायनि प्रसेस बायदि मा मा होनगोन इखौ?
दाउखौ माबायदि प्रिपेयर खालामना ला ग्रोयो।
अ दाउखौ‌ प्रिपेयर खालामना लानाया दाउ अ गिबियावनो बुथारग्रोना लानाय जाबाय गोदाना लाबाय बेदर खालामनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय अनला संनायनि सिगांनो बे दाउखौ औ एवगोर ना लानाय जायो बिदिनो सामब्रामा बानला बानलु माबा माबि देनानै एव एवगोरना लानानै बेदरखौ खांगोरना दोननाय जायो बेनि उनाव दै दै होनानै साराय सारायाव दै होनानै दैखौ गिबियावनो गोदौहोनानै लानाय जायो बे गोदौनाय टाइमावनो खारै खारै होनाय जायो।
दैयावनो खारै होयो।
औ जोंना दैयावनो खारै होग्रोखायो खारै होनानै गोदौ होबाय थाबाय दैखौ।
औ।
जेब्ला बुरजायै गोदौगोन अब्लानिया बे मा बे माइरं गुन्दैखौ होबाय आरो होनानै सा खाना होयो ओमबाना जा ते लाद्राखाया माइरङा अन गुन्दैया। गोसा होना साखा सानानै बिदिनो अन ओ गुन्दैखौ होजोबनानै गोदौहोबाय आरो बिनि उनाव बिनि उनाव गोदौबाय थानाय समावनो बेदरखौ होना होनाय होना होबाय। ओमफ्राय होयोब्ला ओरैनो येयाव हा सामब्राम गुफुर हाइजें एसे देरनानै होदेरबावो आरो। जोंनिया बिदि बानायो आरोना अनलाखौ गुबुनाव बोरै बानायो आं बेखौ मोजाङै बुंनो हानाय नोंला। बिदिनो गोदौहोयै गोदौ होयै अनला ओंख्रिनि महर मोननाय जायो आरो। खायफा खायफा जायगानि बानायनाय प्रसेएसफोरा एसे आलादा जानो हागौ खिन्थु जोंनियाव बिदि बानायनाय जायो।
आलादा बहुद रोखोमनिया आलादा। बे आलादा जायो आलादा जायो।
जागा जागा लानानै आरोना
उम दा जोंनि आरो नोंसिनि बुंनायावनो दा आङो मिथिनो मोनबाय माने जोंना बेलेग मोनसे प्रसेसजोंहाय
औ औ दे नोंसिनि प्रसेसनि एसे खोन्थादों होनब्लालाय
जोंनिया अनलाजों दाउजों सङोब्ला नों बुंनाय बायदि गिबियावनो माइरंखौहाय दैयाव सोमनानै लानाय जायो। टेन मिनिटस बा टुवेन्टि मिनिटस बिनि उनावहाय माइरं खौ बोखांनानै दैखौहाय स्र' खालामनांगौ आरोहाय माने दै दै थाहोनो नाङा बे माइरंआव दै थायोब्ला माने देनायाव सिथाबो दा बेनिखायनो माने दैखौ कस माने माबाना लानांगौ आरो फसरना लानांगौ फसरखांनायनि उनावहाय उवाल गायहेनाव देयो आरो। दानि जुगावथ' दा गायहेन उवाल मोन ला नालाय दा ग्रेनडार फोरावहाय बाहायसै बुहुत खिनि मानसिफ्रा ना जोंनिया ग्रेन्डार गैथ'आ जोंनियावहाय उवाल गायहेन दङ जिहेथु बेयावनो देनानै जायो देयो। दा दैयोबाथाय गुन्दै जासि गोन बियो माइरं अन गुन्दै जासिगोन।
औ
गोन जेब्ला अन गुन्दैया रेदि जायो अब्ला दाउखौ रेदि खालाम माबाखौ दाउखौ रेडि खालामखासिगोन बेदरखौ दाउनि बेदरखौहाय फास्टावनो एवनानै लाग्रोनांगौ आरो।
औ
ना लाग्रोदो बानलु मस्ला नों मा मा मा मा नों मस्ला हारिनि बुस्थुफोरखौ होयो नों होनानै होदो अ अब्ला होखां ब्लाबेखौ मोजाङै एवग्रोदो, एवग्रोनायनि उनावहाय दाउखौ दाउ दै होदो एवखांनायनि उनावहाय दाउ दै हो दै होनायनि उनावहाय बेखौहाय बिराद मोजाङै गोदौहो आरो बिराद मोजां गोदौहो जेब्ला माने बे दाउनि रसा ओंखारागौ माने माने दाउआ जेब्लासिम गोदै र' सा ओंखारा अब्लासिम माने बेखो रुबाय थानाय जायो। रुबाय थायो रुबाय थायो अ अ बेनि रसखौ ओंखारहोजोबो दैयाव। इनिफ्राय जेब्ला बियो बिराद मोजां गोदौगोन बा दुइ टिन मिनिटस बा फिफटिन मिनिटसो गोदौबानो बिनि रस ओंखारजोबो दाउनिया दै गुदुंङाव जेनबा दै माबायाव रसाव ओंखारजोबसिगोन आरो दैजों मिक्स जागोन बिनि भिटामिना दावनिया दा बिनि उनावहाय इनिफ्राय अनलाखौ जे बेवहाय जोङो प्रिपार खालामना लाग दोंमोन अनला गुन्दै अन गुन्दै बेखौहाय अनलायावहाय जेब्ला गोदौगोन बे गोदौनायनि माबायावहाय फ्रु फ्रु फ्रु फ्रु अनलाखौ अनखौ होनांगौ आरो बेखौ
औ
खौहाय फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि साथ रादाय माने अनलाया बेदर जानानै थाया ओब गथा जानानै थाया बिन थाखाय माने अनलाखौहाय अन गुन्दैखौहाय फ्रि फ्रि फ्रि होनानै होनांगौ आरो गोदौनाय गोदौनाय जायगायावसो होनांगौ ओ जेराव जायगायाव गोदौआखै बे जायगायाव होनो नाङा कारन बेयाव थ होयोबाथाय बेयो माने ओ रुफु जाया ला था खानानै थायो। दा बेनिखायनो गोदौनाय जायगायावहाय दे अराव सङोब्लाथाय अरखौ बिराद मोजां सुनांगौ आर राना बे गोदौ होनांगौ आरो गोदौनाय जायगायावहाय फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि हो होनानै अन होगोन आरो अन अन गुन्दैखौ होगोन आरो दा बिदिनो जेब्ला होखांबाय अब्ला बेवहाय माने अनलाखौ जेब्ला अन गुन्दै होगोन एरबायबो थाननो गोनां जायो। जोंनिया जिहेतु माने बेदर थाबाय नालाय बे ओ मानोस सागंखौ बाहायला सागं खौ बाहाया मा दाउ ओहो दाउ बेदरा गेबलेगोनना सागं बाहायोब ब्ला सागं सायोबा आथ सागंखौ बाहायला। दा सागं बाहायलाबा माबाखौ एरबाय थानांगौ आरो जाहाथे माने बियो गोदोनानै लाथाखाया। गाहायाव गोदोयो ना नङाबा बा अरखौ मोजां सु बेनिफ्राय बेनि उनावहाय खारै होगोन।
खारै खारैखौ उनावसो होयो नोंसिना।
औ खारै। होगोन।
ए खारैया उनावसो होनबा।
होगोन खारैखौ होगोन खारै होखांनायनि उनाव आरो मोजां गोदौहोबावनांगौ टेन मिनिटसो।
औ।
खारैआ मिक्स जागोन दाउनि दाउखौ गुरै खालामगोन। अनलानि बेदर थादोंबा अनलानि बेदरखौ गुरै खालामगोन। एरनानै होदो। बेनिफ्राय बेयो लासैनो टेन मिनिटसो दोनबावोबा बेखौ अर रुफु रुफु होनानै लासै लासै गोदौ होनोनानै। एरबाय थानानै बे माने फुरा मिक्स जानानै दाउनि दाउखौबो गुरै। खालामबाय अनलानि बेदर दङबा अनलानि बेदरखौबो गुरै खालामबाय। ओमफ्राय बेफोरो। ओंख्रियाव मिक्स जानानै ओंख्रिखौ मोनसे गोथावसिन बिनि टेस्टखौ बाराय होसिगोन आरो।
औ।
बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो बेबायदि महरावहाय जों अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो। अ'नलाखौ बेबायदि प्रसेसावसो संनाय जायो नोंसोरना दैखौसो होग्रोयोबा आरो रुग्रोयोबा।
औ दैखौ रुग्रोयो खारै होननानै जोंनिया।
जोंना बिदि सङा आरो बिदि सङोबा जोंनि प्रसेसआव गोथावसिन जायो खारन आं नोंसिनि बायदि प्रसेसाव संनायखौबो मोनजादों। खिन्थु जोंनि बेदि प्रसेसआव माने - जानो गोथावसिन जायो माने बै दावनि र'सा ओंखारजोबनो माने खाबुखौ मोनो। ओंखारजोबना ओंख्रियाव मिक्स जायो आरो।
औ।
बिदिनो सङो आरो।
होमबाथ' गोबाव मानि सम लागोन होनबाथ'।
सम लायो औ गोथाव गोबाव संबा गोथाव जायो बुस्थुफ्रा।
अ' गोबाव समबाथाय गोथाव जायो नंगौ। जानाया।
दे होमबा दोनथ'लायसै। ना बेखिनियावनो।